हेलौ हेलो हेलौ नोंथां औ खोनादों
औ जोंङो माबे आयदानि सायाव रायलायगोन सानदोंमोन नोंथां
औ नोंथां ओ आंङो बिदिनो ओ जिब जुनार फिसिनाय एबा ओ दाउ अमा फिसिनायनि बागै नोंथांनियाव एसे ओ सोंनो सानदोंमोन नोंथां
औ औ औ जायो जायो दा नोंथाङा बेनि बागै ओ सुंद'यै फोरमायग्रोनो हागोन ना।
औ हागोन नोंथां
दे फोरमायलाय नोंथां
जोंङो बिदिनो ओ दाउ अमा बिदिनो जिब जुनार फिसिनाया गोदोनिफ्रायनो सोलिबोगासिनो नङा होमबा नोंथां ओ जोंङो बिदिनो बुंनो थाङोबा जोंङो ओ गोदो बिदिनो ओ बारा बुरजा लायामोन जोंङो ओ दाउफोरखौ जोंङो माफा मानै लानानै जोंङो बेजोंनो ओ फाननानै न'खरनि नांगौखौ एसे एनैफोरखौ जोंङो बिजोंनो सुफुङो होनना मिथिनाय जायोमोन ओ‌ ना थाय जोंङो बुंनो थाङोबा ओ आथिखालाव जोंङो ओ गोबां बिदिनो फार्म ओ गिदिर गिदिर बानायनानै जोंङो फिसिनाय खौ नुनो मोनो ओ अमायानो जा एबा दाउफोरानो जा जों गोबां फिसिनाय नुनो मोनो जिब जुनारफोरखौबो जोंङो ओ फालो फालो फिसिनाय नुनो मोनो ओ जोंङो बेफोरखौ ओ लानो हायोबा जोंङो गोबां मुलाम्फा जायो न'खरफोरखौ जोंङो नां गौफोरखौ जोंङो एबा ओ गथ' गथायइफोरखौ जोंङो सोलोंथाइ होनायफोराव जोंङो रां रुफाखौ ओ बिजोंनो जोंङो सुफुंनो हायो। ओ बिदिनो जोंङो ओ अमाफोरखौ जोंङो ओ लायोबा जोबोर ओ मुलाम्फा जायो बिदिनो जोंङो ओ दानि जुगावथ' अमा मासेनि दामा जोबोर बेसेन गोसा जादों। ओ बिदिनो जोंङो बुंनो थाङोबा अमा मासेयाव जोंङो बिदिनो ओ नैजि रो नैजि रोजा एबा नैजिबा रोजा गाहाम मोननो थाङो ओ जोंङो बिदिनो ओ‌ फिसा ओ जोंङो जाहोनानै फाननोबाथाय जोंङो फिसाफोरावबो जोंङो गोबां रां मोननो हायो। बिदिनो जोंङो मासे बिमाफोरनि जोंङो फिसाफोरखौ जोंङो बिदिनो गुथा जिथा गोबां बिदिनो जानायखौ नुनो मोनो जोंङो मा सेयावनो बारोजा ए बा ब्रै रोजा गाहाम जोंङो मोनो हाथाय बाजार गलाफोराव ओ जोंङो बिदिनो गोबां बर'फोरखौ फालांगि खालामनानै बिदिनो जोंङो अमाफोरनि फालांगि खालामनाय जोंङो गोबां नुनो थाङो जोंङो जायगा जायगा एबा जों सा-साखाथि ओनसोलफोरावल' जोंङो फाननाय जाया गोबां जोंङो ओ बिदिनो गारिफोराव जोंङो गोबां दैथायहरो एबा गोबां ओ जायगाफोराव जोङो सोहोर एबा नोगोर ओनसोलफोराव जोङो लांनानै फानहैनायखौ जों गोबां नुनो थाङो ओ बिदिनो जोङो दाउफोरखौबो जोङो ओ दाउ बिदै एबा जोङो दाउसाफोरखौ जोङो फाननानै गोबां रां खामायनो हायो। जोङो ओ दाउफोरखौबो जोङो बिदिनो ओ उजान खालामामनानै जोङो फाननाय जायो जों से केजिफोरावनो जोङो ओ ब्रैजौ बाजि गाहाम एबा बाजौ गाहाम जोङो मोननो थाङो। ओ जोङो ओ बिदिनो जोङो दाउफोर फिसिबा जोङो आलाइसि दुमसे एबा जोङो बाय बाहागिफोर फैबा जोङो सिथारना होनाय एबा जोङो सावरि बादारिफोर ओ जाबा जोङो बिदिनो ओ सिथारना होनायखौ जोङो गोबां मोनजायो। ओ बुंनो थाङोबा जोङो बिदिनो ओ मोसौफोर एबा जोङो बोरमाफोर एबा हांसोफोर फिसिबा जोंहा गोबां रां रुफा नि जोंहा मोनसे ओ माने जोंहा मोनसे नङा मोनसेबाबो सुंथानो हायो। ओ जोङो बिदिनो मोसौफोर लाबा जोङो बाहेरा आदारफोरखौ जोङो ओ बारा जोङो बायनायखौ नुनो मोना बिदिनो जोङो दानाफोर ओ होबानो जोङो मोसौ मोसौफोरखौ जोङो ओ बिदिनो जोङो दोनदाल एबा खुन्थि दोननानै जोङो गांखोगोनां जायगा नायनानै जोङो सोलायना होनानै एबा दैफोरखौ जोङो नांगौ सानजफुं टाइमफोराव जोङो ओ दौनानै जोङो बिदिनो फोथि खालामनानै जोङो फेदेरलांनो हायो। जोङो बिदिनो मोसौ बिदिनो फिसाफोर जाबाबो जोङो गाइखेरफोरखौ जों गोबां खामानियाव बाहायो बिदिनो जोङो ओ फोरावबो साहा बुरु फुदुंना लोंनाय जायो एबा जोङो हाथाय बाजाराव फानहैयो एबा ओ न' साखाथिफोरनिया गोबां बिदिनो ओ बिदिनो हप्थासे एबा जोङो ओ से दान गाहाम बिदिनो जोङो सुक्ति खालामना लानायखौ जों नुनो मोनो ओ गोबां बिदिनो फाननानै जोङो बिदिनो ओ गाइखेरखौ जोङो ओ बिदिनो केक ओ बायदि बिदि ओ गोबां ओ बाहायनाय जायो मेथाइफोरावबो जोङो गोबां बाहायनायखौ नुनो मोनो। एबा जोङो गाइखेर मखि बानायनानै गोबां फाननो हायो। ओ जोंनि न'खरफोराव नांगौ जानायफोरखौ जों गोबां ओ बेजोंनो बायनानै जोङो सुंथानो हायो। ओ बिदिनो जोङो ओ मोसौ फोरखौ बिदिनो लानानै जोङो हालुवाफोर बानायनो फानोब्लाो जोङो दानि जुगाव जोङो गोबां बेसेन मोनो। बिदिनो जोङो हासेफोराव जोङो से लाखनिफ्रायबो जोङो बारासिन मोननायखौ जों खोनानो मोनो नङा होमबा ओ बिदिनो ओ मोसौ मोसौफोर फानो ओ लायोबा जोङो गोबां ओ मुलाम्फा जायो न'खरनिफोरखौबो जोङो बेजोंनो जोङो ओ नांगौफोरखौ जोङो बिजोंनो जाफुंहोनो हायो एबा जोङो न'खरफोरखौ जौगाहोनो हायो‌। ओ गोबां बिदिनो बोरमाफोरखौबो जोङो बोसोर जास्लाबैयावनो जोङो फिसाफोरखौ मोननो हायोबा जोङो ओ मासे बिमानियावनो मानै एबा मासेफोर जानायखौ जों मोननो हायो ओ जों बिदिनो ओ बोरमानि ओ गाइखेरफोरखौबो जोङो बाहायो न'फोराव जोंनो साहा लोंनाय एबा जोङो सरपा लोंनायफोराव जोङो ओ बिदिनो बाहायनाय जायो एबा जोङो बोरमाफोरखौ जोङो ओ रांनि गोनांथि जाब्लाबो जोङो न'खराव रांनि सोरनोबा सासेनो जोंनो रांनि गोनांथि जाबाबो बेखौ जोङो फानब्रबनानैबाबो ओ नांगौखौ जोङो सुफुंनो हायो बिदिनो जोङो बोरमाफोरखौबो ब्रै रोजा एबा बा रोजायाव जों गोबां फाननो हायो
औ औ नंगौ नोंथाङा जाखिनि बाथ्रा बुंलांदों औ नोंथाङा जाखिनिखौ बुंलांनो नंगौ बेयो थारैनो सैथो नंगौ मानो होनब्ला जोंहा जिउ दानायाव न'खर खुंनायाव बेफोरनि गोबां जथ'बा जुरुरि बा गोनांथि न' जेन'बा जों नुबोदों गोदो गोदायनिफ्रायनो जथुबा आबै आबौ उन्दै समनिफ्रायनो बा न' खरफोराव दाउ अमा फिसिनाय जुनार फिसिनाय बायदिसिना नङा होमबा
औ
बिदिनो फिसिबोनानै जिउखौ खुंबोदों बा न'खरखौ खुंबोदों बा न'खरनि आंखालखौ बा जुनार फिसिनानै बा माफा मानै जुनार फानबोनानै बिदिनो ओ सानफायाव मानै बा सामासे बेफोरबायदि बा गोबावजों ओ बिदिनो फानै फानै बा न'खर सोलिबोदों नङा होमब्ला? दा न'खरनि नांगौ जानायफोरखौ आ बिदिनो मिलायबोनानै बा दिनै मासे बोरमा फाननि जोंहा दे बिदिनो मासे बोरमा फानबाय फाननानै बिनि फैसाखौ माने माबा मोनसे न'खरनि गोनांथि खामानियाव बाहायनाय। बेफोरबायदिनो गोबां सोलिबोदों होननायखौ जों नुदों आरोना दा बुंनो थाङोबा जोंबो जे बा उन्दै उन्दै सममोन अब्लानिफ्राय जों मेगनजों नुबोदों जोंनि आइ आफा आबै आबौमोनाबो माने बिदिनो गासै बो न'खरफ्रावबो माने जुनार फिसियोमोन आरोना दा बेफोरबायदिनो जेरै अमा मासे थायो बा बोरमा मासे थाबाय आरो बिनि गेजेरावनो दाउसिन दाउला बेफोरबायदि न'खराव फिसिजानाय बे बेफोरबायदि थायोमोन आरोना दा बेजों लोगोसे गोबां बिदिनो थायो आरो आ गोबां न'खरावनो माने जिथुबा जिउ खुंनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जाखायो आरो दिनैबो जों नुदों दिनैनि दिनाव एसे आलादायै माने जुनार फिसिनाय रखम जायो आरो ना गासै माने बैग्यानिक आयदा जिथुबा गोदोनि समाव जोङो बुंनो थाङोब्ला बे जिथुबा जिब जुनारनि मोदोमाव इन्जेकसन बिजिफोर थुनाय नुवामोन मुलि बाहायनाय नुवामोन नङा ओमब्ला दा जोङो जिथुबा जों दिनैनि दिनैनि समाव जों नुयो दिनै गोबां समुङानो बिगियानारि आयदा जों जु फिसियो बिजि मुलि बायदिसिना होनानै आरो गेदेर गेदेर फार्म खुलियो। न'खरफोरनि बायदि माने माफा मानै बिदिनो बा बार'था बिसथा बिदि नंला आरोना दानिया। फार्मफोराव माने बिराद गोबां गोबां फिसियो आरो जेरै आसिता बोरमा। बा दुइस'था दाउ बा बेफोरबायदिनो गोबां आरो माने जेरै दाउजोखौ दावउजो दाउलाखो दा बिदिनो एक्सट्रे खालामलायनानै आरो बिदिखौ मेसिनारि दाउनि बिदैखौ मेसिनारि मोनसे आदब खायदाजों बिदि मेसिनजों बानायनानै माने फिसा बानायो आरोना जिथुबा बिमाखौ जों गोदोनि समाव जिथुबा जिब जुनार फिसिनायाव बा दाउजोआ गयोब्ला माने बेखौ जेरैबायदि बिमाया बजबनानै फिसा जाहोयोमोन न' दानिया माने बेफोरबायदि जायो आरो बांसिनानो बिब्दि खालामो माने जेन'बा आ खायफा खायफाया माने मिसिनारि आयदाजों माने बेखौ माने फिसा बानायो आरोना दा गासै सैबो न'खरफ्रामावनो जायबा फ्राम बानायो बिसोरो बानायो आरोना बिदि। बेफोरबायदि माने ओ बिदिनो मा ओ किसुमान माने दाउरैखौ ग'नो होनबा बिमाया माने ओ बिदिनो जायो आरो ना सोरबा दाउलाफोरा बेखायनो माने बेफोरबायदि बानायो आरो।
औ
बे बेफोरबायदि औ नोंगौ नोंथाङा जाहाथेथु बाथ्रा बुंलांदो जिथुबा नोंगौ बेल' नङा आरो दंबोयो जोंहा गोबां आयदा जिथुबा जिब जुनार फिसिनाय जेरैबायदि मोसौबो बुङो जथुबा मोसौखौबो फिसिनाय थाङो जिथुबा हरनि माबायाव दङोब्ला दा मोखौ फिसिनो हायोब्लाबो जुदि खस्थ' मस्थ'यै जुदि मोखौ ओ मानै बा माथाम इफोरबायदि फिसिनो हायोब्ला माने जोबोद खामानियाव होयो आरो मानो होनबा मोसौनि बेसेनाबो जों नुदों दिनै बेसेबां बुरजा न'? जिथुबा मासे मोसौ हालुवानि माने बाजि रोजा द'जि रोजा गाहाम आंबो एसेबां मिथिया आरो एसे एनैखो मिथिगो माने बेबायदि थाखायो आरोना मासे मोसौनि बेसेना माने गेदेर गेदेर खालाम नाङाबा आरोना। गोबाव फिसिनो हायोब्ला। दा फिसौनि मोसौनि माद बेसेनानो बेसे जायो बार' हाजार पन्द्र' हाजार बेफोरबायदि जायो आरो माने।
औ
ओं दा आरो बेजों लोगोसे आरो अमा फिसियो दा बर' न'खरफोरा औ। जोंनि बर'फोराल' नङा दानिया माने गुबुन गुबुन ओ मानसिफोराबो माने बिदिनो अमा फियो आरो बिसोर गोदोर गो फार्म बानायो आरो बिसोर मानो होनबा जोंनिसायबो थाखा गोनां नालाय। बिसोरबो जाबायदि अमा फियो माने बिसोरो बिगियानारि आयदाजोंबो बांसिन फियो आरो बिसोरबो मेडिसिन होनाय मानाय दिनो भिटामिन जाहोनाय मानाय बायदि खालामनानै माने बिसोरो माबायो आरो फाव फाव फियो आरो आरो अमायाबो ओ गोबां गोबां ओ गुबुंगोद रोखोमनि फिसियो गोबां नालाय जेरै बिलाथि अमा माबा माबि बेफोरबायदिनो आरोना। आंबो बारा मिथिजोबा उम आरो जों नुनो मोनदों जे जोंनि बर' समाजाव ओ जिथुबा बर' बिमाफोरा गोदोनिफायनो माने बिदिनो अमा फिसिनाया माने दा आथिखालसिम माखासे सोलियो आरोना।
ज
आथिखालसिम मालासे सोलियो। बिदिनो न'खरखौ खुंलाङो बयबो गावबा गावनि गोनांथिखौ ओ बिदिनो जिब जुनार फिसिनानै गेदेर गोलाव खालामनानै फान फैनानै बा आलासि आलासि फैब्लाबो माने जेन'बा होमब्ला बायनो गोनांथि गैया न'खरनि दाउ थानायखौनो मासे बुथारबाय जाहोबाय न'। बेफोरबादि आरो आरो माने। उम दा नोंथाङा सुंदयै फोरमायनो हागोन ना जेखि जाया जोंनाया समा जाबाय नोंथां औ जेखि जाया उननि आयदायाव ओ सावरायबावगोन आरो नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। औ गोजोन्थों नोंथां औ गोजोननाय थाबाय दे।